औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय आतसा नोंथां आं बे नोंनो फन हरनायनि जाहोना आं एसे सुंदुयै सावरायनो हागोना नोंथां दा आंङो ए आइ नि सोमोन्दै सुंदयैखौ जागायजेननोसै नोंथां आतसा जोङो ओरैनो सरासनस्रायै ए आइ होनबा जोंङो हमनो हायो आर्टि आर्टिफिसियेल इन्टेलेजेन्स होननानै हो दा जोङो ए आइजों जोंङो मा खामानि मावनो हायो ए आइजों जोंङो माबोरै मा मुलाम्फा मोनो आं बिनि सोमोन्दै सुंदयै सावरायगोन औ दा जोंङो ए आइ खौ जुदि जोंङो बाहायनो रोङोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ' आरो जायनि थाखाय जोंङो मोनसे खामानिखौ जोंङो सानसेनि खामानिखौ एक सेकेण्डआवनो मावनो हायो बेफोरबायदि आरो दा जोंङो गुबुन गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन हादोरफ्राव जोङो बेरायनो थांबा जोंङो नुयो जे जे ए आइ जों ओरैबायदि जौगानाय मोन एसे खामानि मावनायखौ जों नुयो आरो गुबुन गुबुन हादोरफ्राव जेरै नोंङो थां जेरै नोंङो हमनानै ला अबावबा मोनसे जायगायाव थांनो नोंङो गारि गा खोयोबा दानि जुगाव गुबुन हादोराव ए आइआनो सामलायजोबो आरो बेहाय खुनु ड्राइभार निबो गोनांथि गैया आरो ए आइ आनो हारसिंनो हारसिंनो गारिखौ सालायो अबाव लाखिनांगौ जोंङो बुंनांगौल बेनो सामलाय जोबो आरो दा बेल' नंङा जोङो बबेबा मोनसे गिदिर शपिं महलफ्राव थांबाबो आजिखालि दानि जुगाव ओ‌ जोंखौ बरायनायाबो वेलकामाबो ए आइ आसो खालामो आरो गागोनदां उम दा ए आइ आ ओरैबायदि मोनसे बुस्थु इउस खालामो जा जोङो सिम्पोलखौनो हमनानै ला नों माबा मोनसे जुदि जब मावदों हो दा नोङो जबाव नोङो माबा मोनसे सुति लानो बा माबा मोनसे नोङो बिदिनो खामानिफोराव अबेबा मोनसे सुथि लानो नागिरबा नोङो मोनसे आर'जलाइ लिरनो दा आर'जलाइ लिरनो थाखाय जोंनो। खमब्लााबो जोङो गाव लिरोब्ला गाव साननानै लिरोबा एक घन्टा बा दुइ घन्टा थिग बेबायदि सम लायो। आरो थांलाय फैलायायावबो जोंहा टाइम लस जायो दा नोङो। ए आइ आव जुदि नोङो ए आइ आव जुदि नोङो बे आर'जलाइखौ जोङो लिरोबा नोङो टपिकखौ मा नांगौ बेखौ ल बुंनांगौ अब्ला ए आइ आ गावनो हारसिंनो लिरनानै हरो आरो एक सेकेणडआवनो लिरना हरो आरो। दा जायनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनोबो जोङो एक घन्टा दुइ घन्टा नांगौ खिन्थु बेखौ ए आइया एक सेकेण्ड बा दुइ सेकेण्डआवनो जोंनो लिरना हरो आरो। अब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि नङा होमबा नोंथां औ आरो बेल' नङा। जोङो जेरै माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंनो पासपर्ट फट' साइ नांगौ बै फटकफोरखौबो जोङो इजिलि माने इदिट खालामनो हायो आरो। जेरै नोंनि उननि पिकसारखौ सोलायनाय उननि कालारखौ सोलायनाय फट'खौ एसे मोजां बानायनाय बेफोरखौ जोङो ए आइजों इजियैनो एबा आरामैनो जोङो मावनो हायो आरो। जेरै नोङो ओ मालाय नि फट'खौबो जोङो एडट खालामनो हायो ए आइ जों बबेबा मोनसे जायगाखौ मोजां नुवाखैया बेखौ जोङो समायनासिमबो खालामनो हायो। माथ्र' जोङो ए आइ आव लिरनाल' होनांगौ आरो होमबा बे ए आइआ गावनो हारसिंनो माने गावनि बायदि मोजां। नुनायखौ माने बियो। खालामना हरो आरो दा नोंथाङाबो ए आइ। नि सोमोन्दै एसे फोरमायगोनखौ आं आसा खारिबाय
उम आंथ' ए आइ फोरमायनो साननानै जोबोद गोजोननाय मोनोदि थां दा ए आइ होननानै बुङोब्ला ए ए आइ दा नैबे दानि परिबेक एबा दानि जुगावथ' गोबां मानसियानो ए आइखौ इउस खालामनो ह नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
दा जोंनि हमनानै ला जोंनि बुुमबायबा जोंनि जोंनि वर्ल्डआवनो गोबां मानसि गोबां हादोरनिफ्रानो ए इ भअ भिडअ इदिट खालामो एबा फट' इदिट खालामो जोंहा आइ मोनसे बुंनो थाङोबा जोंनि थाखाय मोनसे मोजांबो हमना लाबाय बोरैबाो मोनसे गाज्रिबो नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय औ। दा मारै मोजां जायो मारै गाज्रि जायोमब्ला बिनि रिजल्टखौ आं दा नोंथांनो फोरमायनाै खौ लादोंदि ए आइ होनना बुङोब्ला ए आइ मोजांनि मोजां। नै फारसे गयैनिखौ होनग्रोन सानदों नों दा नों दा बावैसो नोंथाङासो बुंनानै थांबाय जे ए आइ जों मारै मोजां खामानि मावनो हायो होननानै ए आइ आ जोंनो मिथियै बुस्थु खौ जोंनो खिथानो खिथानो हायो मिथियै सानस' हायै बुस्थुखौ जोंनो ए आइ आइ जों मिथिनो हायो जायनि थाखाय जों नि ए आइया गोबां मोनसे गोबां मोनसे ए आइया मदद खालामनो थाखाय बे मोनसे ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सखौ जोंङो बख'ना दहुननाय जादों। ए आइआनो जाहैबाय जोंनि जोंनि सुबुंखौ बयखौबो जौगानो जौगानायनि थाखाय मदद खालामो ए आइ ए आया नों जुदि माबा मोनसे रोङाखैब्ला नोङो ए आइनाव फोर गोख्रैनो सोंबाथाय ए आइ आ नोंनो लगे लगे फिननाय होगोन जे ओरै थोरै माव होननानै। नङा होनबा नोंथां! जायनि थाखाय बेयाव जायनि थाखाय बेया नों थाङा मोनसे जिराद एबा जाय बेसादखौ मिथियाखैमोन नोंथाङा बे बेसादखौ मिथिनो हायो। बेनिखायनो जोंहा ए आइआ मोनसे मोजां बुस्थु माने ए आइया ए आइयाव जोङो गोबां भिदिअ भिडिअ'बो इदित खालामनो हायो फट'बो इदिद खामनोबो हायो। मोजां मोजां ड्रेस आरि सोलायनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
गाज्रिनि गाज्रि बिथिङाव जाहैबाय जोंहा खायफा खायफा मानसिया एबा खायफा खायफा मानसि ए आथ' बिराद मोजां भिदिअ'बो खालामो गाज्रि भिदिअ'बो खालामो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ।
इउस खालामनाया जों सुबुं माहारिनि सायावसो थाबाय जेब्ला ए आइखौ जेब्ला जाय गुबुन सुबुं माहारि सुबुं सासेया गुबुन सुबुं सासेखौ जाय मोनसे मोजां गाज्रि फट'क भिडिअ इदिट खालामनोबा ए आइ आबोथ' बेखौ खालामना होगोन नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
जायनि जाहोनाव ए आइ आ खालामना हरबाय नाथाय ए आइआ बै सुबुंनि थाखाय मोजां जाबाय जायबा भिडिअ' इदिद गाज्रि भिडिअ' खालामजानाय बे सुबुंनि थाखायथ' ए आइया मोनसे गाज्रि बेसाद जाबाय नङा होमबा नोंथां!
नंगौ नोंथां नोंगौ
थिग दा बेनिखायनो ए आइया गोबां गोबां बिदिनो मोजांबो हाबा मावो गाज्रिबो हाबा मावो नाथाय बेखौ इउस खालामनाया जों सुबुं माहारिफोरनि सायाव दायथ' बिबान थायो आरो ना नों थां जों बेनिखायनो ए आइ खौ जों मोजाङै सामलायलांनो हानांगोन। मोजाङै मावलांनो नाजानांगोन जोंखौ जोंहा ए आइ होनना दाया दानि जुगावथ' बयबो ए आइ खौनो इउस खालामो। ए आइनि ए आइनि बिथिंजोंनो सो बांसिन सुबुंफ्रानो सोलिजोबो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नंगौ।
दिनै ए आइ जायखौ बुङो आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स जाय गोबां बुहुमावनो साग्लोब सारना दङ ए आइया। ए आइ जोंनो जायफोरा सनमानबो हानि मोनो सनमानबो मो नों ए आइयानो मोनसे बयनिख्रुइबो दा मोनसे इन्टेलिजेन्टसिन बे। बे मोनसे ए आइ आ दा नोंथाङाबो ए आइ जों माबा फोर सोरजोंबाफोर बायदिसिना खालामजफेरबाय नामा? बा खालामनो मोनफेरबाय नामा नोंथाङा ए आइ एबा नोंथाङा ए आइ जों मा मा मददखौ अननानै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंथां आं बर्थमान बेखिनि खौ नो बुंनो सानो ए आइ जों माने बांसिनानो मोजां खामानियाव बाहायो आरो ना खिन्थु खायसे खायसे मानसिफ्रा ओरैबायदि दङ माने ओ गावनि माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखायल' खालामो आरोखि। खायसे खायसे मानसिया गुबुननिखौ साना आरो दा बेहाय जोङो ए आइ खौ गोरो नैथि सानोबा जोंनिबो गोरोन्थि जागोन आरो। जे बे इउस खालामग्रानिसो गोरो नैथि माने बेयो ।दा आं ए आइयखौ माने बे जोंनि हादोराव होनायाव ओरैबायदि मोजांसो मोनदों ।जायनि थाखाय जोङो माबा मोनसे बेसादखौ मिथियाबा जों आइनावल' सोंनांगौ आरोखि जे बियो बियो ओरैबायदि ओरैबायदि ओरैबायदि खालामा मा जागोन? अब्ला ए आइ आ गावनो खोन्थागोन आरो। दा जोङो अ'बेबा मोनसे मोनसे जायगायाव थांबाय जोङो सिगांग्रो ए आइनाव सोंबा जोङो मिथियो जे बेबायदि जायगायाव ओरैबायदि ओरैबायदि माबायदि जागोन अब्ला ए आइ आनो फोरमायजोबखायो हो जायगायाव बेबायदि बेबायदि होननानै दा आंनि नोजोराव ए आइया जोंनि हादोराव फैनायाव आंहा बिराद मोजांसो मोननाय दङ खिन्थु माखासे सुबुंफोरनि थाखाय गारज्रिबो जानो हागौ। मानो होनना बुङोबा सोरबा सोरबा बाहाय गिरिफोरा मोजाङै बाहायाखै जानला मोनला बायदिसिना फट' एदिद खालामनानै सोरखौबा ओ बिदिनो दुखु मोनलायनाय इदि खालामहोनाय जायो आरो ए आइजों खिन्थु ए आइआ जोंनि थाखाय बिराद मोजां खामानि होयो आरो खा नोंथां औ।
राव खोनादों।
एआइ ए आइआ ओरैबायदि दि मोनसे ओ बुस्थुबो बियो जायखौ जोङो जायखौ जोङो इजियैनो खामानि मावनो हायो आरो। खिन्थु बोरैबा फारसिथिं साननो थाङो बा माने माखासे मानसिफोरनिफ्राय से ओ गारज्रिबो जायो आरो मानो होनना बुङो बा जोङो गावनि गावनि माबाखौ मावनोखौ जोङो इजि ए आइजों मावनाय जायो नालाय खिन्थु बेखौ बांद्राय इउस खालामबा एसे सुबुं माहारिया बादुलाबो जागोन बायदिखौ आं मोनो आरो। मानो होनना बुङोबा ए आइ जों गासिबो खामानिखौ मावजोबनानै गावनि रोंगौथिखौ माने लासै लासैनो खोमाना लागोन नामा बेबायदिबो साननो गोनां जायो आरो। मानो होनना बुङोबा दा ओ दा दा मानो होनना बुङोबा जोङो हमनानै ला मोनसे फट'खौ इं इदिट खालामबाय दा जोङो ए आइ आव जोङो इजियै लिरना होनानै एडिद खालामोबा खिन्थु नों प्रेकटिकेलि मावोबा नोंहा आखाइनि माखासे सोलोंथाइयाबो थालाङो आरो खिन्थु नोङो लिरनानै जुदि नों बाहायोबा बेफोरखौ नों बावलांनोबो हागौ आरो आरो बेल' नङा नोङो हमनानै ला मोनसे आर'जलाइ लिरबाय दा नोङो आर'जलाइखौ जुदि ए आइ जोंल' बाहायबाय थायोबा नों गावनि आखाइजों जु दि नों लिराबा अब्ला नोंनि माखासे बै रोंगौथियाबो लासैनो ओ बावलांनायनि बा गोमालांनायनि लामायाव फैयो आरो। बेखायनो आं बुंनो सानो आरो ए आइ खौ हास्लाबि सम समाव बाहायनाया मोजां कन्टिनिउ इ आइ खौल' बाहायोबा बियो माने सुबुं माहारिनियाव मोनसे ओ बानाय एबा बे बानाय हुदाया हाबगोन आरो खोनादों ना नोंथां अ'। औ।
टाइमाबोथ' दा समाबोथ' जाना थांबाय जोंहा। औ नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोन नै मोनबाय नै नोंथां आसा आसा खालामो उननि टपिकखौ लोगो मोनफिनगोन नोंहा।
जागोन दे नोंथांबो नोंथांजों बिनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। बेखिनि समखौ नोंथाङा होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। दे एसेनो थेंक इउ।